खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां औ नोंथां दा आं नोंथांजों कल ख्लामनायनि नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सा सावरायनो नागिरदों जेराव आ जोंनि गोदो गोदायनि समाव आरो दानि समाव जों माबाय बिदि न लुना थबोदोंमोन गोदो आरो दा माबायदि नआव थायो माबायदि न लुयो बेफोरनि सायाव फंनैसो सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां औ हागोन ना नोंथाङा औ बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेननो नामा नोंथां
दा उम गोदो थार गिबियाव जे सुबुंफोरा थोरि
औ नो थां नांगौ नोंथां औ नोंथां। आरोद जाथ माखासे फोरा औ नोंथां। औ नोंथां।
गोदोहाय जे मानसिफोरा थोरिनि न लुनानै थायोमोन। बैफोर थोरि नफोराव जे बेबायदि थोरिजोंनो बेरा आरो उखुमखौबो होनाय जायोमोन आरो ओ थोरिखौ बिदि बेरा खालामनानै बेयाव गोबोरखि हाब्रु लगायनानै लिरनानै बेखौ बेरा खालामनाय जायोमोन आरो आरोउखुमफोरखौ खौबो थोरिनि होयोमोन दा थोदैनि नआव थायोब्ला थान्दा जा गरम बोथोरावबो जे थान्दा जायो बिदि बुङोमोन आरो औ लोगोसे बिदिनो समजों लोगोसे आवगायनानै जे थो प्लास्टिक खारबाय आरो बैफोर प्लास्टिकजोंनो जोङो
द बानायनानै जोंनि ह गोबानाययो बेनो ज औ नोंथां।
औ आरो बिनि उनाव लासै लासैनो खारलांबाय बेफोरथिं जो न लोननानै जे बेराखौबो थोरिनि सोलाय औवाखौनो हेबनानै होना बैहाय हाब्रु
औ नोंथां नोंगौ नों
दा बिदिनो लासै लासै थिं ओ सिगांथ' गिबियाव थिंब्लाबो हानि थिं बिदि थायोमोन। बिनि उनावसो जे बे स्टिलनि थिं बेफोर फैदों। औ दा बिदिनो समजों लोगोस सो-सोलायलांगासिनो दं। दा बेनि उनाव जे जोंहा न' लुनो थाखाय बिल्दिं बैफोराव दा जोंहा बाला सिमेन्ट अन्थाइजों लिरनाय जे प्लास्टार धालाय होनाय बेफोरखौसो नुनो मोनो आरो
औ नोंथां।
नाथाय दाबो जे जोंनि बर' गामिफोराव जों नुनो मोनो अबेबा अबेबा गंसे गंनै न' खौ जे बिसोरनि जे अखुमा नङाब्लाबो जे बेराबोयो थोरैनि आरो दा थिंनि न'फोराबोथ' दाबो दं नाथाय टाउन ओनसोलफोराव जेर बिल्डिं गिदेर गिदेर लुयो बैफोराव जे
नोंगौ नोंथां। औ नोंथां।
दा नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो होदो नामा?
औ हागोन नोंथां नोंगौ नोंथां। जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आलादा एखु'था एखुथा रायजो जाबोग्रा हारिखा नङा ओमबा नोंथां। बेबायदिनो जेरै गोदो गोदाय जोंनि न' नुलायनाय माख माखासे नेमखान्थिफोर बियो दिनैसिमाव गोबां सोलायबोदों नङा ओमबा नोंथा जेरै गोदो गोदाय जोंनि बर' सुबुंफोरा हाग्रा बारियावनो थायोमोन बेयावनो माखासे दंफांफोर दानफैनानै लोगोसे दे बै दंफांफोरनि दालाइ दंफांफोरखौनो इन्जुर खालामनानै थाबोदों आरो बिनि उनाव फैदों जोंहा जेरै औवाजों न' लुनाय बै समाव जोङो औवाजों न' लुना थायोमोन जेरै औवाखौनो जोङो इन्जुर बानायोमोन। आरो बै औवाफोरखौनो जोङो उखुमाव होनानै हेबनानै उखुंबो बानायोमोन लोगोसे जोंहा औवाजोंनो बै बैसां जाय खना मोनसे नङा ओमबा नोंथां? बैसांबो बानायना थाबायोमोन बै समावथ' जोङो बैसांसो बाहायोमोन ना दा माने बैसां औवानिनो उन्दुग्रा बानायदोंमोन आरो दा दरखौबो जों औवानिनो बानायो। औवानि होनानै फुंआव जोङो मा थुरि बाथा बा रायदों बेफोरखौ होयो आरो नोंथां नङा ओमबा?
औ
औ आरो बेनि उनाव जोंहा ओरै फैदों बिदिनो सोलायबोबाय थानानै जेरै जोङो थुरिनि न'आव थाबोनायखौ गोबां नुनो मोनो। नो मोनदों सानसे समाव जेरै थुरिनिनो इन्जर खालामो थुरिखौनो उखुम होयो नङा ओमबा नोंथां? थुरिनिजोंनो दरबो बानायो जोङो औवा बायदिसिना गन होदेरनानै नङा ओमबा नोंथां? औ दा बिदिनो जोङो लुना थाबोदों आरो गोदोनि समाव नोंथां जोंहा मोनसे मख'जाथाव बा मख'थाव बेनो गोदोनि समाव जोंहा न' गंसे लुनो थाखाय थाइसेबो रां खावरिनि गोनांथि गैयामोन ।नङा होमबा नोंथां
औ बेखौ
औ रां बाहायनांगौनि गोनांथि गैयामोन। नोङो जोङो जेनाखि जोङो न' लुयो मिथिंगानि मोननाय मुवा बेसादजोंनो लुयै नङा होनबा नों थां लोगोसेनो जों बै न' लु नायाव जोंहा जों जेखौ जायो जायनाखि न' लुगोन बे न लुगोननि थाखाय माखासे मानसि नांगौ जायो नङा हमबा नोंथां हारसिंथ' हाया नालाय दा बै समाव जोंहा न' खाथिनि सानै साथाम बा सासेसो मानसिफोरखौ लेंना लाबोनानै बे न'फोरखौ माव योमोन नाथाय बिसोरनोबो रां हरनाङामोन नङा हमबा नोंथां । जोङो न'आव जे खौ जायो बेखौनो बिथांमोनाबो जायखौ जों लाबोदों मानसि बेखौ जाहोफागोन आरोखि नङा हमबा नोंथां
औ
बै समाव जोंहा मानि न' लुनोबा जोंहा मानि एखेबारे जिर' आरोखि नोंथां फैसा मानि थायसेबो नांखाया
औ
जोङो गोरा थाइसेबो रां बाहायालासेनो गंसे न'खौ लुफुंनो हायोमोन ।बेबो सानसे बा साननैनि गेजेरावनो नङा हमबा नोंथां औ दाना बिदिनो उनाव फैयै फैयै फैनानै आंहा मोनसे जुग सफैलायबाय जेरै जोङो बेवहाय गोबां औवाबो बाहायदों जेरै थिन सौफैलायबाय नङा हमबा नोंथां ओ बेयाव जोङो गाहायावहाय दंफां खुन्थियाफोर बा औवानि खुन्थियाफोर बाहायनानै जोङो माने औवा बिफांफोरखौ दंफां बिफांफोरखौ बाहायनानै खुन्थिया बाहायदोंमोन बानायदोंमोन लोगोसे गोजौआवहाय जोंहा थिन होदोंमोन आरो इन्जुरखौ जोङो माबा औवाफोर जोंनो खालामनो हायोमोन आरो थिनबो होनाय नुयो जों दा बै समाव गेजेर समाव आरो बिदिनो लुदोंमोन बिनि उनाव जोंहा फैबावाय जोंहा हाफ अवाल न' लुनाय बेयाव गोबां बेबो मोनसे समाव लुदोंमोन हाफ अवालखौ नङा होमबा नोंथां ।औ जेरै ओ गाहायाव ओ ससेखौ जानजिसेखौ जोङो माबा होनानै माबा होनानै अवाल होनानै माबानि इथाफोरनि इथा बाहायनानै ओ सिमेन्ट बाहायनानै बाला बाहायनानै बेफोर खौ जोङो ओ लुयोमोन। हाफ अवालखौ बै समाव दा मानि बे ससेखौ जोङो जानजिसेखौ जोङो बेफोरबायदि अवाल गाथि नानै ओरै गोजौआव माबाफोर होगोन आरो थिनफोर होगोन नङाबा औवाफोरनि हेबना होगोन नङा होमबा नोंथां औ बिनि उनाव जोंहा फैबावलायबाय आरो ओ जेरै आर सि सि न' लुनाय आरो बिल्डिं न' लुनाय दानि जुगनि थारमानि नङा हमबा नोंथां
औ औ
दा जों बेयाव नुनो मोनदों नोंथां ओ ओरैनोबाबोथ' जोंहा मोनसे खोथाखौ नोजोर होबा नुयो ।बे बुहुमाव जोंहा रावबो माने एखे समान गैया रां रुफानि बेलायाव नङा होमबा नोंथां!
औ
सोरबाया धोनि बा सोरबाया गोरिब दा गोनां न'खरफोरा बा गोनां सुबुंफोरा गोबां माने रां गोनां सुबुंफोरा माने गिदिर गिदिर बांला बिल्डिं बेफोरबायदि बिल्डिं न लुनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा हमबा नोंथां! गोबां लाख लाख खौथि खौथि रां बाहायनानै नाथाय बेयावबो जोंहा गोबां निखावरि सुबुं सुफोर दङ दासिमबो गैयै गैयै सुबुंफोर जोंनि ओनसोलाव जेरै- बिथांमोना दा दासिमबो जों आथिखालाव नुनो मोनो गोदोनिनो जेरै हा गोबोरखि बा दै बाहायनानै जोङो इन्जुर लिरनायखौ जों नुनो मोनबोदों दिनैसिमबो नङा हमबा नोंथां औ आरो जोंहा ओरै दंबावो माखासे जेनाखि एसे माने मिडिल क्लास न'खरफोरनाव मा नोंथां
औ औ
बिथांमोना दा एसे एनै आर सि सि नफोर लुनानै थायो एसे मोजां मोजां जेराव जेबो माबा जाया जेंनाफोर जाया बिदिखौ नुनो मोनो जोंहा ओ आथिखालाव बेनो नोंथां नुनो मोननाया ओ गोबां टाउन सहरफ्रावथ फ्राययानो माने ओ बिल्डिं नुनो मोनसै नामा नोंथां। गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर। दा गामि ओनसोलावलसो जोङो जायहा गोनां नखरफोर बिथांमोनाबो ओ बेफोर बायदिनो एसे फाखानि लुनानै थायो नाथाय आथिखालावबो जों दासिम नुनो मोनो गोदोनि जुगनि आदब खायदाजों नुनाय ओ लुनाय जेनाखि ओ न बां बेफोर न बां लुनायखौबो जों आथिखालावबो नुनो मोनगासिनो गामि ओनसोलफोरावनो नङा होनबा नोथां।
औ
औ जायहा ओ रां रुफानि ओ एसेबाबो जेंना बिथांमोनहा हायाखै लुफुंनो। नाथाय गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै ओ आरो रोंगौथाय लानानै दिनै रां खामायनो हानानै ओ आथिखालनि गोबांसिन सोदोबमानि ओ बेफो बेफोर बायायदि जेनाखि मोजां फाखा बानायनानै जेरै बिल्डिं न बांला न बा आर सि सि मोजां मोजां माने ओ लुनानै थानो हानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। औ नोथां दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलफोरनि माखासे न फोरमायदों आरो नखरफोरखौ माबोरै लुयोमोन गोदो आरो दिनै जों माबायदि लुदों नोंथाङाबो आंनो फोरमाय लांखादों दा नोंथां जोंहाथ समाबो बिदिब्ला जाबायनो नङा होमब्लाा नोंथां।
औ नो
औ नोंथांजों सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो नोंथां। औ नोंथां। बिदिब्ला गोजोनथोंसै नङा होमबा नोंथां मा होनो।
औ नोंथां दे।
औ